औ खोनादोंना नों
अ औ
दे खुलुमबाय नोंथां
खुलुम्बायबाय
हेल'
औ औ
औ
दा जेनेबा दैनि बागै राय्लायनो थांदों नोंथाङाङा बेनो सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
हेल'
खोनादों खोनादों
औ दे दासो खोनादों नोंथाङा बुंबावनो हागोन नामा
नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा दैनि सोमोन्दै नोंथाङा
अ दै दैयाथ' गोबारै मोनसे गोनांथि मानसिनि जिउआवहाय मानसिनि जिउनिल' नङा नाथाय गासै जिब जुनार बिफां लाइफां बे गासैनि थाखायबो दैया जोबोर गोनांथि आरो माने मोनसे बिफाङा देरनो थाखायबो बेनि थाखायबो मा नांगौ जोंनो दै नांगौ आरो मा होनो जिब जुनारा थांनानै थानो थाखायबो दै नांगौ आरो जों मानसि सुबुंफोरनोबो दैखौ नांगौ आरो जोबोद गोनांथि जों माने सानसेयाव खमैनो जोङो नै बा थाम लिटार दै लोंनांगौ आरो आरो माने बे बुहुमावथ' दैयानो बारासिन बुंजायो मा होनो हानिख्रुइ नाथाय जों बे गासै दैखौबो जों लोंनो हाया आरो मानो होनबा लैथोनि दैफोरा गोबाब जायो जोङो माथ्र' मा होनो फ्रेश वाटार तार बेखौल'सो जों लोंनो हायो आरो नोंथाङा माबा मोनसे बुंबावगोन नामा दैनि बारै
औ बे दा दैया जेनेबा जोंनि बे बुहुमाव मोनथाम महराव थायो गथायै जाय जाहैबाय बरफ जाय माने गोजौ गोजौ हाजोफोराव गुसु जायगाफोराव बरफ जानानै थायो बे बेनिफ्राय दैलाव जायखौ जोङो माने लैथोफोर जोंनि फुख्रिफोर बा हा सिङाव थानाय बेफोरखौ मोननाय थाङो बेनिफ्राय आरो खफ' महराव खफ'आ जाहैबाय जेनेबा जोंनि बे बारहावायाव बे बाराव जाय माने दैनि थरथिंफोर थायो जायखौ जोङो मोजाङै मेगनजों नुनो मोना बे जाहैबाय खफ महराव थायो
औ
उ नाथाय जों दै ओ जेनेब्ला लोंनाय दै होननानै बुङोब्ला जोङो हा सिङाव थानाय दैखौ बाहायनाय जायो आरो
औ औ। बांसिनै जोङो लोंनाय दै बुङोब्ला हा सिङाव थानाय दै आरो हाजोनिफ्राय फायनाय दै दैसाफोराव हायनाय दैखौ लोंनाय जायो आरो आरो जों खायफा खायबा जायाव मा होनो जाय जायगाफोराव दैखौ मोननो थाङा बेयाव जोङो अखा दैखौबो लोंनाय नुदों आरो बिथांमोना माने अखा बोथोरावहाय मोनसे रिजारभयर होननानै दोङो टेंकि बायदि गिदिर बेयाव बिथांमोना दैखौ कालेक्ट खालामनानै बेनि दैखौ फिल्टार खालामनानै न' न' साप्लाय होयो आरो जाय जाय माने जागाफोरा खरां बेफोरखौ जों बेफोराव जों नुनो मोनो आरो जों गुबुन गुबुन हादोरावथ' जों नुनोबो मोनबावो जाय माने दैखौ मोनथारा मुरुभुुमि बायदिनि बायदि जायगा बेफोरावहाय जोङो मा सागोरनि दै सागोरनि दै जाया माने गोबाब बेखौबो बिथांमोना फिल्टारेसन खालामनानै लोंनायखौ नुनो मोनो आरो मा होनगोन बेखौ दा मदान दामावहाय रिभार्स असमसिस होननानै खालामनानै ओ बे संख्रिखौहाय दैनि जि संख्रि गोबाब बेखौ खोमोरो आरो बिथांमोना बे दैखौनो बाहायनाय जायो आरो बेखौ नुनो मोनो।
औ माने लोंनो हानाय खालामना होनाय जायो आरो लोंनो हायिखौ।
औ नोंथाङा बेखौ बुंनो हागोन नामा जों मानि थाखाय हागोरनि दैखौ सागोरनि दैखौ जोङो माने डाइरेक्टलि फिल्टार खालामा लाफानो लोंनो हाया?
मानो होनोब्ला सागरनि दैयाव लैथोनि दैयाव संख्रि थायो जाय माने गोबाब जायो बेजों लोगोसे गोबां बायदिसिना जेनेबा बे सागरनि लैथोआ मोनसे गुवार लांदां खुला जायगाना बेहाय गोबां जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय गाहाम नङि मुवा ओ बेसादफोर थाफानो हागौ बबेनिफ्रायबा बोहैबोनानै बा जिब जुनारफोर लैथोनि नाफोरानो जा जि खासेवफोर बा बायदिसिना बिफां लाइफांफोराबो थैनानै थायोब्ला बे दैयाव बिसोरनि माबाफोर ओ मिक्स जाफानानै थायो नालाय बेहाय गोबां जोंनि नाङि मुवाफोर दङ नालाय जों बेखौ माने डायरेक्ट लोंनाया गाहाम नङा आरो
औ। माने दानि मुगायावथ' जोङो नुनायखौ मोननो हायो ओ आरो साफ्रोमबोनि न'आवनो माने फिल्टार थायो आरो सिगाङावथ' जों नुनो मोनामोन फिरताल फोरखौ बेनिखायनो मानसिफोरा मा दैखौ फुदुंनानै लोंनाय खौ नुनो मोनोमोन बा बिदिनो बालाफोरखौनो सुनानै बे बालायावनो दैखौ सरनायखौ नुनो मोनोमोन आरो नोंथाङा बेफोरखौ नुदोंना नुवाखै?
नुदों मानो होनब्ला जों दाबो जों गामिफोरावनोजा बा बिदिनो बे फिल्टारखौ दाबो बाहायनाय जायो नालाय जेनेबा दंखलनि दैफोरखौ सरनाय थाङो बालानि बिदि फिल्टाराव
औ। आरो दै फुदुंनाया मोजां होननानै सानो आरो नोंथाङा मा सानो दै फुदुंनायखौ?
दै फुदुंनानै लोंनाया साबसिन मानो होनब्ला बे मा होनो डाइरेक्ट मोननाय दैयाव बिदिनो गोबां जिबसाफोर थायो जायफोर जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा जाय जोंखौ जेनेब्ला बेराम आजार जाहोनो हागौ जोंनि देहायाव बे जुदि जोङो बे दैखौ फुदुङो लोंनायनि सिगांनो बेहाय थानाय गोबां जिबसाफोरा माने थैयो दैया गुदुं नालाय गोदौहोबाय नालाय बेनिबा बिदिनो बे दैखौ गोदौहोनाय बेनि उनाव बेखौ गुसु जाहोनानै लोंनांगौ आरो
औ माने जोंथ' नुनो मोनो दैयाथ' जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जोबोर गोनांथि माने बे दै गैयाब्लानो जोंहा आबादबो मावनो हाया।
ओं ओं।
मानो होनबा बे दैजोंसो जोङो दै अखा हायखांनायनि उनाव जों हालेवनो हायो आरो अखा फायनानै दैया जेसेबांखिनि नांगौ बेरसां जाबासो जों दुब्लिफोराव माइफोरखौ गायजेनो हायो आरो नङाब्लाथ' जोङो माइखौनो गायनो हाया नङा होमबा नोंथां?
ओं ओं।
आरो बिफां लाइफांनो थाखायबो दै नांगौ मानो होनबा दै गैयाबा बे बिफाङा मा थांनानै थानो हाया रानस्रांनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
नोंथाङा बिफां लाइफांनो थाखाय दै माबायदि नांगौ आरो मानि थाखाय नांगौ बेखौ नों फोरमायनो हागोन नामा?
दा जेनेब्ला बिफां लाइफाङा बिलाइनि गेजेरजों आदार बानायो नङा होनबा बे गावसोर बिसोरबो जिउ गोनां नालाय बिसोरनोबो आदार नांगौ थांनानै थानो थाखाय देरनो थाखाय। थ' बिसोरो जेनेब्ला दैखौ रोदानि गेजेरजों सोबखांनानै बिलाइयाव लानानै थाङो बेनिफ्राय साननि समाव बिलाइया साननि सोरांखौ बोनानै लायो लानानै बेखौ ओ बिदिनो गोनां गोनां ओ खनि मुवाफोरखौबो रोदानि गेजेरजों दैजों लोगोसे लांफानानै बिलाइयाव बिसोरो आदारखौ बानायो बे आदारखौ बानायनानै बिसोरो ओ जेसेबां माने गुबुन गुबुन जायगाफोर दं जेराव आदारनि गोनांथि बेयाव गासैयावबो माने दैथायहरनाय जायो आरो।
औ। औ नोंगौ नोंथां ओं।
दार बानायनाय खान्थिखौ माने जों सोरां बिजिरख' दानाय बिदि होननानै बुङो। बे समाव बिलाइआ बार बेनिफ्राय कार्बन डाइ अक्साइड बेखौबो बोननानै लायो नाथाय ओ बे नङा दि बिफां लाइफांनो कार्बन डाइ अक्साइडल' नांगौ बिसोरनो अक्सिजेनबो नांगौ जायो थांनानै थानो थाखाय कार्बन डाइ अक्साइदखौ बिसोरो आदार बाहाय बानायनायाव बाहायनाय जायो नाथाय अक्सिजेनखौबो बिसोरनो थांनानै थानो थाखाय नांगौ जायो आरो।
औ नोंथाङा थारैनो सैथोखौनो बुंदों आरो आं बेखौ बुंनो सानदों माने जोङो दैखौहाय बांद्रायै जोङो प्लास्टिकनि बथलाव लोंनाङा आरो। माने बांद्राय जोङो तिलफोरनि बथलाव लोङोबा मोजां स्टिल गिलासफोराव माने आरो जोङो दै गुदुंफोरखौ डायरेक्टलि बे प्लास्टिकनि गिलासफोराव लखबनानै लोंनाङाआरो मानो होनबा बे प्लास्टिकआ गलियो नालाय दै गुदुंजों। माने बेयो जोंनि मोदोमाव थांबोला जोंनि देहाखौहाय लास लासैनो ओ लासैनो माने मा होनो मा लासैनो माने जोंनि देहाखौहाय खहा खालामलाङोआरो। नोंथाङा बेखौ माने सानो ना साना जे बे प्लास्टिकफोराव जोङो जाबाय हाबोला जोंनि देहाफोरा खहाखौ खहा जालाङो।
बेथ' नंगौ मानो होनोब्ला प्लास्टिकखौ जों बानायनायाव गोबां माने केमिकेल बाहायनाय जायो नालाय जायफोरा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा जायफोर माने बिदि गुदुंजों माने मा होनगोन बेखौ गुदुंजों फैनायाव बे मुवाफोरा बेहाय गेलेलाङो बा गेलेनानै बेफोर केमिकेलफोरा मिक्स जाफालाङो नालाय जों जुदि बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि मोदोम सिङाव हाबलांनो हागौ बिदि आरो।
औ। आरो आं औ दे बुं दे नोंथां।
दैखौथ' जोङो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजोंबो मोननो हायो नालाय जेनेब्ला थायसुमु होननानैयानो जाबा बे मा होनो ओ वाटारमेलन। तुरमुस ओं अवाथार मेलन थ' नाइन्टि पारसेन्टआनो दै जायो नालाय बेफोर फिथाइ सामथाइखौ जानांगौ आरो।
आरो माने जोंनोथ' ओंखाम संनायफोरावबो दै नांगौ जायो। ओंखाम संनाय साहा फुदुंनाय बेफोरखौ जों दै गैयाब्लानो बानायनो हाया आरो। आं बेखौ सानो आरो ओंख्रिफोरावबो जोंङो दै गैयाबानो जोंङो बानायनो हाया खायफा खायफा ओंख्रिखौ बानायनो हायो फ्राय खालामनानै नाथाय बांसिनखौनो जोंङो दै होनानै बानायो नंङा होनबा नोंथां।
ओं ओं।
आरो जों ओंखामखौथ दै गैयाब्ला संनो हाथारा आरो।
मा होनखो?
जों खामखौ दै गैयाब्लानो संनो हाया। नंङा होनबा नोंथां। आरो मा होनो बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौबो जोंङो ओ दै गैयाबानो ओंख्रि संनो हाया बेनिखायनो माने दैया जों मानसिनि थाखाय जोबोर गोनांथार आरो। ना नोंथां।
औ औ।
औ। दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा?
ओं दे
औ दे